हेल'
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
ओ आङो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां नोंथाङालाय?
औ औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां। औ नोंथांनो आं कल हरनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोंनि आथिखालाव दा सोलिबाय थानाय बा दा मावबाय थानाय दैज्लांनि आबाद आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां ओ बिदिनो जोङो दैज्लांनि आबादारि आरो मेसेंनि आबादखौबो सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ दे होमबा नोंथाङा जागायग्रोदो।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैज्लांनि बा मेसेंनि मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायदो नामा?
अ जोंना ओ बे दैज्लां बोथोराव बांसिनानो माइ गायो आरो।
औ औ
एसेबां गोबां हाबो गैसोआ नालाय बेनिखायनो बांसिनानो माइखो गायो बहुत खमानो बिदिनो दैज्लां नि फानलौ एबा जो जोगोनार बेफोरखौ खम गायो आरो बारा हा गैबाङैनि थाखाय।
औ
औ बांसिनानो बिदिनो माइखौनो गायो आरो।
औ ओ नोंथाङा माइ आबादखौहाय माबोरै मावनाय जायो एसे सुंद'योबाबो फोरमायनो हागोन ना नों थाङा?
अ आंथ' बारा मिथिया थेवबो आङो एसे फोरमायना होनसै ओ बिदिनो ओ माइ आबाद मावनायाव फार्स्टावनो माइखौ सोमना लाग्रोयो खोना। ना माइज्लि ना मा होनो बेखौ औ ओमफ्राय सोमोमोन ना बेखौ?
औ बेखौ सोम सोम फाथोनि बस्थायाव सोमना लाग्रोनाय जायो।
औ सोमनानै ओमफ्राय बेखौ फोयो
औ औ
औ फोनायनि उनाव बिदिनो खोथिया बे माइआ रज'बाथाय उम अ खोथिया महर लायो अवान मान्थ माने दान मोनसेफोर लायो खोना ना बिदिनो खोथिया एसे जौनो औ औ बिदिनो ओ खोथिया नि महर लाखांनायनि उनाव दान मोनसे एबा दान मोनसेनि एसे बारानि उनाव ओ बेखौ फुनानै गायनाय जायो आरो दुब्लियाव।
औ नोंथां नंगौ
औ बेखौ ओ खोथिया फोनायाव ओ जोंनिथिंथ' बांसिन हिनजावफोरानो फुयो आरो ओमफाय गायनायावबो हिनजावफोरानो ओमफ्राय ओ बिदिनो माइ गायनायाव ओ गोदोथ' नांगोलजोंनो हालेवोमोन नाथाय दानिया ट्रेक्टरजोंसो बांसिन हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो ओमफ्राय औ ओ बिदिनो टेक्टरजों हालेवनानै आलिखौ जोंना हौवासाफोरा खोयो
औ औ
औ ओमफ्राय खोथिया फुनायाव हौवासाफोराबो फुयो नाथाय गोबां खम हौवासाफोरा फुयो आरो हिन्जावसा हिनजावसाफोरा बांसिन मावनाय जायो ओमफ्राय माइ गायनायावबो हिन्जावसाफोरानो गाय यो ओमफ्राय खोथियाखौलाय हौवाफोरा रोगाना होयो आरो
औ नंगौ
औ नोंथांमोननिसिम ओ नोंथांमोननिथिं माबायदि गायनाय जायो एसे फोरमायना होदो
औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो माइज्लि थिनानै दोन दोनखायो बा माइज्लि थिनानै दोन थानाय गैयाब्ला बाजार बा गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोग्रोनाय जायो बेखौ औ बेखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव साननै हरनै दैयाव सोमहाबनानै दोननाय जायो। दैयाव सोमहाबना दोनखांनायनि उनाव बेखौ हायाव फेनसारनानै दै एसे सारस्रिनानै थालिर बिलाइ औ थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव जोङो बे बे माइज्लिया जेब्ला गाजा एरखाङो अब्ला बेखौ जोङो हायाव फोनो थाखाय गिबियाव हाखौ ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों गोदोनि दिनावथ' बांसिनानो नांगोलजों हालेवनाय नुयोमोन आथिखाल मुगायाव दा औ गोबाङानो टेक्टरजोंसो हालेवो बैफोरबादिनो जोंनि ओनसोलावबो टेक्टरजों हालेवना लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय बे खो माइज्लिखौ बेयाव सारनानै फोनाय जायो बैफोरबादिनो दान मोनसे बा दान मोनसेनि एसे बारा समनि गेजेराव बे खोथिया जौनानै जेब्ला गोजौ जायो अब्ला बै खोथियाखौ जोङो गुबुन हायाव गायस्लायनो थाखाय आरोबाव फिन दानि सिगाङाव एसे बुंलांनाय रखम टेक्टरजों बा नांगोलजों हालेवना लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां औ बेफोरबायदिनो बै खोथियाखौ जोङो फुनानै बै हायाव गायस्लायनाय जायो बेयो बेयो दान मोननै बा मोनथामनि उनावहाय माइ महर लायो बैफोरबादिनो जोङो औ माइ आबादखौ मावनाय जायो नों
औ औ नाथाय अबेबा अबेबा ओनसोलाव जोंना खोथियाखौ फुनानै आरो खनसे जावायबाव- ग्रोयो ना नोंथां बेखौ मिथिखौ ना नोंथांआबो औ बेखौ
औ बेखौ मा जागानिफ्राय जावायनानै गायो बेखौ मिथिगोना नोंथाङा नोंथां आं बेखौथ' बारा मिथिया आं खोनानाय बायदिब्ला बै खोथियाखौ जावैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बै खोथियाखौ जावायोब्ला माइआ मोजां जायो होननानै आं खोनानो मोनदों आरो गसाया बाराय होनानै माइनि जे गसा बे गसाखौ आं बारायो होन होननाय बायदि खोनादों आं
औ आरो माने बिनि आं आं मिथि- नायाव आरोना बिनि माने मानि थाखाय जावायनानै गायो होनब्ला दै गोथौ
दै गोथौआव बांसिन बिदि जावैनानै गायनाय जायो मानोना डाइरेक्ट गायबाथाय दै गोथौआव माबाया गफाया थोयो होनना खोनादों आं औ औ नंगौ नोंथां
औ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माइनि अनगायै दानि नोंथाङा जे बुंलांनाय सिगाङाव जे मा मा मै- गंनि मुं बुंलांदोंमोन नोंथाङा खनसे बुंफिननो हागोन ना। बिदिनो फालौ जोगोनार ओमफ्राय बि साव गिदिर गायो आरो ना औ नोंथाङा बानलु आबादनि बा जिंखा आबादनि बागै माबोरैहाय मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
आ बारा मिथिया थेवबो आं मिनायखिनिखौ एसे फोरमायनोसै फार्स्टआवनो माने बे फालौनि माबाखौ फुलिखौ जोङो नार्सारिफोरनिफ्राय लाबो एबा गावबा गावनो बानायोबो आरो ना खायफाया
औ बानायो
औ बिदिनो फालौ गायनो थाखाय फार्स्टआवनो हालेव ग्रोना लाबाय जेनेबा हालेवनानै दिप बानायो जां
औ बानायो औ दिप बानायनानै फालौखौ गायो अ हाखौ खोखो खोखो होबाय थानांगौ जां औ नंगौ फुयै फुयै होबाय थानांगौ अ बिफाङा मोजां जानायनि थाखायबो बेयाव बोखारनाय थानांगौ मोजां जानायनि औ नंगौ औ
ओमफ्राय बिदिनो साननैसो थि एबा एसे गोबाव लायो खोना फिथाइ थायनो। बिबार बारनानै फिथाइ थायो औ बिनि उनाव फिथाइखौ खानानै औ औ बिदिनो जोङो फालौफोरा थायोबाथाय उनाव फाननानै जोङो रां खामायनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोनहा दासान्दि आथिखालाव सोलिनाय दैज्लांनि मा मा मैगं नोंस्रा न'खरावहाय गायो नों था एसे खोनथानो हागोन ना।
जोंहाथ' बिदि मैगं गया नाथाय बेलेगनि गायनाय गायनायखौ नुयो आरोना। एसे
औ औ
जोंहा बिदिनो माइ आबादबो मावा न'आव मावफेराखै
औ नंगौ।
ओमफ्राय मैगंखौ बिदि गायनाय जाया
औ-औ ओ नोंथाङा मिथिथाराब्लाबो जिंखा आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना?
जिंखानि बागैथ' आं एसेबो मिथिया नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायना हो।
ओ जिंखा आबादखौहाय जों मावनो थाखाय गिबियाव जोलैनि गोनांथि जानानै फैयो। बे जोलैखौहाय जोङो गोबां सुबुङानो बांसिनानो गलानिफ्राय बा सक बाजारनिफ्राय सो बायनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनो खायसे-खायसे जों बिदिनो न'खराव थिनानै दोनखानाय थायो बेफोरबायदिनो औ गैथाराब्ला जोङो बाजार बा गलाफोरनिफ्राय लानानै फैनाय जायो। बेखौहाय जोङो गायनो थाखाय गिबियाव ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों खारैनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय ओ बेफोरबायाददिनो फिसा- फिसा थिप बानायनाय जायो जिंखा आबादखौबो गायनो थाखाय। जाहाथे दैया लोमनानै थैनो हाया, बेनि थाखाय थिप खोनानै लाग्रोनाय जायो। ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ हायाव एसे जावग्लिनानै बेगरखौ थुना होनाय जायो। जेब्लानोखि बे औ जेब्लानोाखि बे बेगरा रज'नानै बिफां महर लायो अब्ला बै बिफांखौ मानला होनो थाखाय जों गिबियाव बेफोरबायाददिनो दिरुं, दिरुं बा जोंसि थुनानै जों मानला होनो थाखाय थुना होनाय जायो।
औ
औ आरो बै मानल लांनाय बिजौखौ जों जाहाथे गोजौआव मानखोलांनानै फिथाइ थायनो हानाय सुबिदा बायदिहाय जोङो मोनसे औवानि बैसां लुनानै होनाय जों नुनो मोनो नोंथां। ओ बेफोरबाददिनो जोङो बैसां लुनानै आरो दिरुं सोंनानै होबावनाय जायो। बेनि उनाव जों दानसे बा दानसे खावसेसोनि जेरावहाय बै बिफाङा फिथाय, फिथाइ फिथाइ होयोआरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरबायाददिनो जों जिंखा आबादखौ मावनाय नुयो नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय।
औ-औ
औ-औ जोगोनार आबादखौबो बेफोरबाददिनो एखे रोखोमैनो गायनाय जायो। बेनि जोलैखौबो न'आव थिनानै दोनखानाय थायाब्ला बाजार बा गलानिफ्रायनो बायनानै लाबोनाय जायो।
औ ओमफ्राय औ नोंथां ओमफ्राय जोंनादि बे दैज्लांआव माय गायो माइ-माइदि गायो जोङो बे माइफोरनि मुंफोरखौ मिथिजोबगोन नामा नोंथाङा?
औ माइफोरनि मुंखौथ' आङो मिथिजोबा अब्लाबो मिथिनायखिनिखौ आं बुंना होनानोसै नोंथां बेफोरबादिनो जोंनि ओनसोलावहाय दासान्दि आथिखालाव गोदान-गोदान ओंखारबोनाय माइ माइखौसो बांसिनै गायनाय जों नुनो मोनो। जेरैहाय बंगबन्धु माइ बै-बैफोरो गोदान गोदान माइ। बेफोरनि अनगायैबो जोङो रनजित, बाहादुर बायदिसिना माइखौ गायनाय नुयो-नुनो मोनो जेरै आंथ' गोबां मिथिया बेफोरबायाददिनो मोननै मोनथामनि अनगायै आं मिथिला नोंथां नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायना होनो हागोन
आंबो बारा मिथिया बिदिनो माइब्राफोरखौ मिथियो आरो ओ माइब्रा आ ओमफ्राय औ जोसा औ।
माइसालि माइ आइ आइजुम बायसमुथि औ नोंगौ नोंथां। आं बै माइनि मुं खौसो आं मिथिया नोंथां।
नाथाय बेखौ फोनासो होयो जोंना गायनाय जाया आरोना।
औ औ।
औ।
ओ होमबा नोंथां जोंना समावबो जानोसैमोन।
औ नोंथां।
ओ नोंथांजों आं खायसे खायसे मिन्थियै दैज्लांनि आबादनि बागै मिथि मिथि मोननि बाथ्राफोरखौ नोंथांनि खुगानिफ्राय आं दिनै मि थिनो मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंबो मिथियै बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोन
औ नोंथां।
औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला। औ औ दे होमब्ला। औ।